खोनादोना नोंथां औ खोनादों नोंथां
आदसा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दालाय
दायो ओरैनो दं नोंथां ओ नोंथाङालाय मा खालामदो दा
ओ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो दा बर्थमान आङो नों थांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन बे दैज्लां बोथोराव माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिं जेनेबा दैज्लां बोथोराव माबोरै बेहाय माइ आबादखौ मावो बिनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां ए जेनेबा जोंथिं माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय मोनसे आबाद जेनेबा ओ बेखौ जोङो गोदो जेनेबा माइ आबादखौ जोङो मावोब्ला जोङो गोदोनिफ्राय माने जोङो माबाजों मावनाय जायोमोन आरो जोङो ट्रेक्टर जेनेबा बिदिनो मोसौजों हालवनानै जेनेबा जों माइ थरायनाय जायो होननानै ओ आरो जोङो जुदि माइ गायनो थाखाय ओ जोङो माखासे ओ जगार खामनांगौ जायो जेरै जोंहा माइजलि माइजलि खामनांगौ जायो जोंहा बोसोरकिया माने मारा होनानै दोननाय माखासे गायनो थाखाय दोननाय माइजलि थायो जोंहा बेखौहाय ओ थाम‌ नै बाय थाम दिन सोमना दोननानै दैयावहाय दै बा जेनेबा फुख्रियाव सोमना दोननानै जोङो बेखौहाय ओ सोमना दोनो सानथामनि उनावहाय बोखांनाय जायो आरो बेखौ जोङो माखासे लांदां जायगायाव जोङो बेखौहाय फेदलनानै दोननाय जायो जोङो गाजा बेरहयो आरो बेखौ जों माइजलि होननानै बुङो आरो बेखौ फोनो थाखाय जोंहा माखासे हा नांगौ जेरैजा दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो माखासे जेसेबांखिनि थोयो बिनि थाखाय जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय से मासनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ गायनो थाखाय फुनाय जायो जै जोंहा हालेवनानै जेनेबा फास्स्टआवहाय जोङो हाखौ खारायगारनांगौ जायो जेनेबा गिबि हालेवनायखौ जों खारायनाय बुङो बेनि उनाव नैथि हालेवो जोङो गोदै बेखौहाय ओ माबा बुङो जोंहा नैथि खालायनायखौ ओ सामार होनाय आरो बेनि उनावाय जोंहा थामथि खेब हालेवनानै माइ खौ गायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो माइखौ गायनानै ओ थाम थाम दान बा ब्रै दाननि उनावहाय जोङो बेखौहाय बिबार बारनानै माइआ फिथाइ होयो आरो जों बेखौहाय बोखां हानानै जोङो न' फारसे लाबोनाय जायो बे लाबोनानै जोङो जानो थाखाय बेखौ माइखौ जों गुथिखौ गुथि एक्सट्रा आरो जिगाब एक्सट्रा जोङो मेसिनजों मारा होनानै एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनाय जायो जोङो गोदो बे मारा होनायखौ मोसौजोंनो होयोमोन नाथाय जोंहा आथिखाल मुगायाव दायो मेचिनजोंनो होनाय जाबाय औ जेरै जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोंहा गोफां बिगानि माइखौ होनो हायो दायो खम समनि गेजेराव जेरावनो गोबां बिगानि माइखौ जोङो आथिखालि माने मारा होनो हानाय जाबाय आरो जोंहा दा नोंथाङा एसे बेनि बागै बे नोंसिनिथिं माब्रै माब्रै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन होनबा जोंथिंबो बिदिनो मावनाया गोदो गोदाय हालौवनायफोरा मोसौफोरजों हालौवोमोन नाथाय अनेख सोलायबोबाय सोलायनाय नुबोबाय आथिखालावबो जोंथिं मोसौजों एवनायफ्रा जोबोद खमसै दायो गासिबो फ्राय ट्रेक्टरजोंनो एवजोबनाय जायो जोंथिंबो बिदिनो गिबियाव खोथिया फोग्रोनाय जायो माइलिखौ फोग्रोनाय जायो आरो फोखांनायनि उनाव जेब्ला खोथिया जागोन अब्ला बेखौ फुनानै ओ गायनो थाखाय लाहार खालामनाय जायो दा गिबियाव हालेवग्रोयो दा आथिखालावथ' आरो ट्रेक्टरानो बाहायजोबसै गाैसैबो फ्राय माने गोदो गोदाय मोसौजों हालेवोमब्ला माने बिराद इन्टारेस्टबो जायोमोन नाथाय आथिखालाव मोसौजों एवनाया माने खम जाबोबाय आरो बयबो माने थाब हानायखौ नायसै आथिखालाव दा ट्रेक्टरफोरजों एवोब्ला खम समनि गेजेरावनो गोबां एवनोबो हायो आरो गायनोबो हायो बिदि आरो आरो बिनिफ्राय गायनाय समफोराव दा गामियारि ओनसोल नालाय दामाने बिदिनो ज' ज' सावरि बादालि जालायो आरो बिदिनो न' खाथि खाथिनि बयबो फाला बदल बिदिनो गायलाय लायो गायनाय फुनाय बयबो फाला बदल गायलाय लायो आरो दा बेबायदिनो सोलियो जों थिंबो बिदिनो जोबोद माने मोजां आरो दैलां बोथोराव खामानि मावनोबो इन्टारेस्टबो मोनो जोबोद बिनिया आलि दाननाय आलि खोनाय बिदि गिबियाव गायनो थाखाय बिदिनो ओ खारायग्रोनानै लायो हाखौ खारायखांनायनि उनाव नैथि खेब ओ सामार होनाय जायो सामार होखांनायनि उनाव बिदिनो साननै सानथामसो हाग्रा बेफोरखौ फेसेवनानै आरो फिन ओ हालेवबावनाय जायो बेनिफ्राय गायनोस सियाव बिदिनो हाखौ बर' होयो बिनिफ्राय आलि दाननाय आलि खोनाय बिदिनो साखाथि फा खाथिनि ओ लोगोफोर बिदिनो न' खाथि खाथिनि सुबुंफोर ज' सावरि बादालि इदिनो फाला बदल मावलाय लायो आरो जोंथिं इनिफ्राय बेनो ओ आलि खोबाय आलि खोखांनायनि उनाव गायनाय फुनायफ्रावबो ज'नो साखाथि फाखाथिनि इदिनो फाला बद दल माने बयबो माइ गायलायग्रा नालाय
औ
दल इदिनो ज' लेंलाय लायनानै गायो आरो थिग बेबायदिनो ज' ज' गायनाय नालाय जोबोद इन्टारेस जोंनो माने ओ हाफोरखौ फोजोबलायनो हायो आरो। जोंथिं दा बिदि आरो माने
दा
औ दे बुंलाय
दा नोंथांमोनथिं बे माइ आबादनि अनगायै आरो गुबुन आबादफोरबो मावनाय जायो नामा?
अनगायैथ' दैज्लां बोथोरावथ' एसेबां इदिनो बेलेग आबाद बारा मावनाय जाया ओरैनो बारिफ्राव बिदिनो दैज्लां बोथोरनि माखासे फसल आबाद मावनाय जायो मैगं थाइगंफोर बेफोरबायदि आरो मेसें बोथोरावसो बांसि सिन मावनाय जायो मेसें बोथोराव ओरैनो बानलु आबाद मावो आरो बिदिनो फान्थावफोर गायो आरो आलुफोर गायो बेयावबो गोबां ओ फसल मावनाय जायो आरो दैज्लांआवबो मावो मावनायालाय इदिनो दैज्लांनि माखासे मैगं थाइगंफोर मावनाय जायो आरो मावनायालाय दा नोंथांमोनथिंबो नोंथाङा मावो नामा माबाफोर आबादफोर दैलांफ्राव मैगं थाइगं बा माबाफोर फसल आबाद।
जेनेबा जोंथिहाय दैलां बोथोराव ओ जोंहा जानो थाखाय जेनेबा दैज्लां बोथोराव जानो थाखाय जोंहा बिदिनो जोगोनाथ गायो बिनि उनाव जोंहा माखासे खुमब्रा खुमब्रा मोनो आरो बिनि उनाव मैथा दिनो गोबां बायदि रोखोमनि माने मैगं गायनाय जायो आरो। जाय ओ बिनि अनगायै आरो जोंहा बानलु बानलुुबो गायनाय जायो दैज्लां बोथोराव जेरै जोंहा थाखाय बिदिनो गोबां बानलु गायनाय जायो आरो। ओ जेरै सुजुमुखिया बिदिनो गोबां रोखोमनि बानलुखौबो जोङो गायनाय जायो। जेराव जोङो न'खर सलिनो थाख खाय जोङो माखासे ओ माबाफोरखौ ओ मावन दैलां बोथोरनि मावनाय आबाद फोरखौ जोङो ओ फाननानै एसे न'खर सलिनायावबो जोंहा एसे रेहाय जायो संख्रि बानलु जानायाव थिग बिदिनो गोबां बिदिनो आ दैलां बोथोरनि अनगायैबो जोंहा मसें बोथोरावबो एसे आबाद मावनाय जायो। जेराव जोङो बानलु बानलु आबादखौ जोङो मावनाय जायो जोंहा। न'खर सुंथानो थाखाय जेरै जों बानलुखौ नभेम्बर दाननिफ्राय जोंहा गायनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बानलुखौ ओ जेनेबा जाहा गिबियाव बानलु गायनो थाखाय माबा मावनाय जायो मा होनो बेखौ गिबियाव जोङो फुलि खालामगोरनानै लानांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो हाखौ खननै बा खनथाम हालेवनानै जोङो आलि खालामना लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो बेवहाय मार्किं पेपार मोनसे बोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो बानलुखौ थफा थफा मोनसे हाख'नानै जोङो बानलुखौ गायनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो द' बा बा मासनि उनावहाय जोङो बानलुखौ गोबां बिबांनि जोङो मोननो हायो जेराव जोङो बेखौ फाननानै जोंहा न'खर ओ सुंथानायाव गोबां ओ रेहाय जायो।
औ
औ ओ आरो नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदि माखासे ओ आबाद मावनाय जायो नामा?
जोंथिंबो मावो नो दां मावनायालाय आंबो खुद आंबो मावो जेनेबा ओ आंबो निजे हायाव आंबो बानलु आबादखौनो मावनाय जायो। दा नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांनो ओमफ्राय बेबायदियानो आरो जोंथिंबो बिदिनो मावो। दा जोंनि बानलु बै गिदिर जारा बानलु गिदिरखौ फ्राय आंबो मावबायानो थानाय जायो। देग्लायबो मावदों। देग्लायबो मावनायालाय आङो मावदों दा गोबां मुलाम्फा जायो बानलु आबाद मावनानैबो। गिबियाव फुलि बानायग्रायो। आरो फुलिफोरखौबो फाननानैबो गोबां रांबो खामायनो हायो। दा फुलि बानायबाय बानायखांनायनि उनाव हाखौ हालोवनानै बेयाव हाग्रा जाहाथे सोमजिनो हाया बैफोरबायदि हाग्रानि फ्राय ओ सुबि ओ हाग्रानि जिथुनिखि साग्लोबनाय बेनिफ्राय बास सायनो थाखाय मालसिन पेपार प्लास्टिक खोबनाय जायो। खोबखांनायनि उनाव बेयाव बान्लुखौ गायो। गायखांनायनि उनाव जेब्ला बानलुआ ओ गिदिर देरबोगोन अब्ला बेयाव नांगौ बायदि समाव दै होनाय जायो। आरो जेब्ला बिबार बारनाय सम जायो अब्ला दैथ' गोनां जायो नालाय। बे समाव दैनि सुबिदा खालामनानै ब'रिं फोर बहायनानै दैफोरखौ सारनाय जायो आरो। बेनिफ्राय फिथाइ थायनाय समाव एम्फौबो जायो एम्फौ जायोब्ला अब्ला एम्फौनि नांगौबायदि मुलि फोरखौ बाहायनानै एम्फौनि फ्राय ओ रैखा मोननाय जायो आरो। दा बेबायदिनो फिथाइफोरखौ मोनो आरो मोननायालाय। देग्लायबो एसे मोजाङैनो मुलाम्फा जादों। बान्लुआ आबादाव आरो आरो लोगोसे फान्थाव आबादबो मावनाय जायो। फान्थावआवबो गो बां मुलाम्फा मोननो हायो। आरो बेफोरखौ फाननानैनो न'ख खरनि जि थाव सं ख्रि बानलु गोबां माखासे ओ जानाय लोंनाय न'खर सुंथानाय फोराव गोबां हेफाजाब जायो आरो। दा बिनि थाखायनो मावनाय जायो।
औ दा नोंथांजों बेसेबां खोथाखौ जोङो लायरायनो ओ लायरायनायाव टाइम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय औ जागोन दे। होमबा नोंथां बेसिम दोनथ'नाय जानसै नामा?
औ दे जागोन दे नोंथां। औ।